बा
हेलौ नोंथां द
नोंसोरजों दायो
नोंथाङा खोनादोंना आंनि बाथ्राखौ?
हागोनना?
हो मानि बागै सावरायनो सानदों नोंथां?
बर'नि हारिमुनो बागै फंनैसो रायलायनो हागोन ना नोंथांजों दायो?
औ हागोन नोंथां। दे बिदिबा नोंथाङा जागायजेनदो।
अ नोंथां बर'नि हारिमुवथ' जोंना गाननाय जोमनायजों लोगोसे मोसानाय मु सुरनाय आरो गोबां गावनि सिनायथिखौ दिन्थियो।
औ
बर'नि हारिमुवा
औ
हेलौ नोथां?
औ नोंथां
नोंथाङा मा होनदोंमोन? हेलौ नोंथां?
नोंथांनि बाथ्राखौ खोनायाखै आंनाव।
खोनादोंना नोंथाङा?
हेल' नोंथां?
खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां दे बुंनायसै।
बर'नि हारिमु होनोबा जोंहा दा गाननाय जोमनाय दामनाय देनाय मोसानाय मुसुरनायजों सिनायथि होजायो। नङा होमबा नोंथां? बर'नि हारिमुवा जोंहा दख'ना गाननाय बागुरुम्बा मोसानाय गोबां दामानाय देनाय आरो गोबां जानाय लोंनाय बायदिजों सिनायथि होजायो नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नोंथाङा थारैनो सैथो। दा आंबो फंनैसो फोरमायहरनो सानदोंमोन नोंथानो।
नोंथाङाबो बर'नि हारिमुनि बागै फंनैसो बुंनो हागोन नामा नोंथां? बर' जानानै
औ हागोन नोंथां थारैनो
दे नोंथाङाबो फंनैसो फोरमायना होदो आंनि सिगां
औ हागोन नोंथां जों ओरैनो बुंनो थाङोब्लाथ' जोंहा बर'आ मोनसे राव हारिमु गोनां मोनसे जि गेरमसा हारि नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां।
दा जोंहा बर'आ गावनि एक्सट्रा राव हारिमु दामनाय देनाय मोसानाय मुसुरनाय दंखाजोबो नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नोंथां।
दा दा बिदिनो होननानै बुङोब्ला जोंहा बर'आ गावनि रावजोंनो लिरनो मोनो गावनि रावजोंनो फरायनो मोनो जेरै बर'आ बर'नि हारिमुखौ फोथांनानै लाखिनोब्ला जोंहा बर'आ मोनसे राव हारिमु थ हथारनांगोन जायनि थाखाय जोंनि बर' लाइमोनफोरा लेखाफोरा फरायनायाव गोसो होनांगोन नङा होमबा नोंथाङा
थारैनो थारैनो बिदिनो जों गासैबो हारिमु बर'नि हारिमुखौ बयबो फोथांनानै लाखिनो नाजानांगोन जोंहा बिदिनो गाव गावनि हारिखौ सिनायथि होनो थाखाय जों बर'ाव लाइमोन जानानै जों गाव गावनि बर'नि गानग्रा दख'ना एबा गामसा गाननानै जोङो जिउ गावनि बर' आरोखि खौ सिनायथि होनांगोन दा नोंथाङाबो बिनि बागै बर' जानानै बर'नि फंनैसो राव हारिमुफोरखौ आंनि सिगाङाव फोरमायहरनो हागोन नामा नोंथां
मोजाङै खोनायाखै नोंथां मोजाङै खनसे बुंफिनलाय
दा नोंथाङाबो जोंनि बर' जानानै जोंनि राव हारिमुखौ हारिमुनि बागै फंनैसो बुंनो हागोन नामा नोंथाङा
औ हागोन नोंथां
औ दे गद बाबु ने दा
बर' हारिमुआ गेरेमसाबाबो जोंनि बर' हारिमुवा गावजों गावनो एना एनिया बांसिन नङा होनबा नोंथां
नंगौ नोंथां बेनिखायनो जों खौसे जानो थाखाय मा मा राहा लानांगोन नों औ
गुबुन आरो गुबुन हारिनि आथिं सिंनिफ्राय बारग'नो थाखाय जों बर' हारिनि लाइमोन लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा गाजा गोमजायै ओंखारनांगोन राव हारिमुखौ मोजाङै दिन्थिनांगोन नङा होनबा नोंथां
ह ह हेल' नोंथां
अखार द मोन दां
खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनादों नोंथां नोंथाङा खोनादों ना
औ खोनादों नोंथां
औ दा नोंथाङा जोंनि बर'नि बागै बर'खौ बर'नि जानाय लोंनाय एबा बर'नि राव हारिमुफोरनि बागै फंनैसो फोरमायहरनो हागोन नामा नोंथाङा?
जोंनि बर'आथ' जानाय लोंनाय बुङोब्ला बिदिनो गोबां बर'हा जानाय लोंनाय बायदिसिना दङ बर'नि ओंख्रि हिसाबै जोङो अनला ओंख्रिखौ बुंनाय जायो नङा होनबा नोंथां?
औ औ
बर'नि गाननाय जोमनाय देलायनाय बायदिया गोबां समायना आरो बिराद सोमोनांथाव महरनि नङा होनबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
जोंनि बर' हारिमुवा गाव गावनि गाननाय जोमनाय दामनाय देनाय मोसानाय मुसुरनाय बायदिखौ लानानै दावगालांबाय थानांगोन अब्लासो जोंनि बर' हारिया गेरेमसा महर लानो हागोन नङा होनबा नोंथां?
नंगौ नोंथां नांगौ थारैनो
नोंथाङाबो फंनैसो बुंना होदो दे बर' हारिनि बागै
ओ आंथ' बुंनो सानो जे नोंथां जोंनि बर' हारिया बर' हारिखौ फोथांनानै लाखिनांगोन जों गावनि राव नानै
खौ खाम दामनाय देनाय गावनि हारिखौ मोजां मोननानै सोलोंनानैयोब्ला बा नोंथां
नंगौ नोंथां
दा बेखौनो बुंनो थाङोब्ला जोंनि बर'आ बर'आ गावनि बर'खौ मैखोमै बयजोंबो सिनायथि लुगैदोंब्ला जों बयबो बर' फिसा जानानै जोंनि बर'खौ बर'नि हा दामनाय देनाय हारिमु हारिमुखौ मोजां मोननो रोंनांगोन मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि बर'आ दिनैसिमबो दिनैसिमबो बुंनो थाङोब्ला बांसिनानो खौसे जालायाखै थिग बेनिखायनो जों बर'आ गावजों गाव खौसे जानानै गावनि बर' हारिखौ सिनायथि होलांनो नांगोन मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि बर'आ बर'आ गुबुन लेखा फरा फरायनाय बिथिङाव मानो होननानै बुङोब्ला मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि बर'आ बयबो लेखा फरा फरायनायाव सोलोंनांगोन लेखा फरायनो गोसो जानांगोन होमब्ला गावखौ गाव गावनि आथिङाव गसंनानै नाजानो गसंनानै थानो सोलोंनांगोन बेनिखायनो गावनि गावनि गावनि बर' बिजोंजोंनो फरायनो मोननायलाय जों बर'आ बै बो जाहाथे ओरैनो बेखार थायालासिनो लेखा-फरा फरायनायाव गोसो होनांगोन गोसो बोनो नांगोन थिग बेनिखायनो
गोसो बोनांगोन होनोमब्लासो जोंनि बर'आ मोनसे मैखोम हारिम हारि जानो हागोन दा बेनिखायनो बिथाङाबो बर' लाइमोनफोरा बर' हारिमु खौ फोथांनो थाखायब्ला फोथांनोब्ला मा मा राहा एबा आयदा लानांगोन नोंथाङा दा फंनैसो फोरमायहरनो हागोन नामा बे गुसुं समनि गेजेरावनो
औ हागोन नोंथां जोंनि बर' हारिमुनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा बर' हारिखौ गेरेमसा लाखिनो थाखाय गावनि हारिमुखौ अराय सम लाफानांगोन लोगोआव बेजों लोगोसे गाननाय जोमनाय गावनि रायलायनाय राव फाव बेफोरखौ अरायबो लाखिनांगोन अरायबो गुबुननि सिगाङाव दिन्थिनो नाजानांगोन। बेजों लोगोसे आरो बायदि हाबाफारि बादायलायनाय मुगायाव दा फरायनाय मुगाजों बादायलायनांगोन। दानि जुगाव बोलो जों नङा खलमजों बायदि फरायनाय बायदिसिनायाव मैखोम बाहागो लानो हानांगोन। बेजों लोगोसे गावनि हारिमुखौबो लांफाबाय थानांगोन नङा होनबा नोंथां।
नगौ‌ नोंथां थारैनो सैथो नोंथां बुङो।
औ
न न
जोंनि बर' हारिमुनि औ खोनादों नोंथां।
औ बेफोर जोंनि बर'फोरखौ खौसे जानो थाखाय नोंथाङा खौसे जाजानो गोसो दंना एबा लुगैनाा लुगैया।
जोंनि बर' हारिया गावजों गावनो बांद्राय एना एनि बिनि थाखाय खौसे जानो हायाखै दासिमबो बिनि थाखाय जोंनियाव बे एना एनिया खारनो नांगोन आरो सोलोंथाइनि फारसे बांसिन गोसो होनाय जानांगोन नङा होनबा नोंथां।
नंगौ नोंथां हरनोसै दे नोंथां। नोंथाङा खोनादों ना
औ खोनादों नोंथां।
औ बे खम समनि समाव लोगो मोननानै जोबोर गोजोननाय थाबाय नोंथांखौ। आसा खालामो उननि फिन खेबसे उनाव लोगो मोनफिनगोन। नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय नोंथां।
ओं गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो
नोंथां रोजा रोजा साबायखर नोंथां दे बिदिब्लााना नोंथां।
औ दे दे नोंथां।
औ दे